हेल' अ
खोनादों ना?
खोनादों दे आङो।
हेल' ओ खोनादों ना क्लियार खोनादों ना भसखो खोनाद' अ मा खालामदो? दा नोंथाङा।
दं थ'यो बिदिनो बिदिनो दं थ'यो।
ब्रेकफास्टफोर जाबाय नामा?
ब्रेकफास्ट अ जाबाय जाबाय।
आ नोंथों नों अ अ नोंथां। जाबाय जाबाय साहा लोंबाय आंबो।
औ।
नोंथांनो आं दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनि। बेनो टपिकआनो जाहैबाय ससियेल मिडिया। माने ससियेल मिडिया नि फान्टेनस दाथ' जोंनिया जेरावबो ससियेल मिडिया सोलियो, नङा होमबा? गासैयावबो जेरावबो नोङो जेरावबो सोलियो। बेओखायनो जोङो दा ससियेल मिडियानि एदभान्टेज आरो दिडिसएदभान्टेजखौ रायलायनि मा जोंनो मा बेनिफिट आरो मा बेनिफिट दङ बेखौ। माने बेखौ राय्लायनो। दा नोंथाङा बुं बुंनो हागोनना माने जोंनि एदभान्टेज मा मा? सो फैदो जोंखौ मा मा खहा खालामदो आरो मा मा गाज्रि खालामदों बेफोरनि बागै एसे सुंद्रै फोरमायना होलाय हायोबा।
गिबि गिबियावनो आं बेखौनो बुंनो सानो।
देलाय बुंलाय
नोंथाङा बुंग्रोदो नोंथाङा बुंग्रोनाय। बि
बा
नोंथांनिया नेट नाङाखै
दा खोनादोंना
अ अ दा खोनादों।
माने ससियेल मिडिया होनना बुङोबा जोंङो फेसबुक थाबाय नङा होमबा? फेसबुक थाबाय हवातसेप थाबाय। ओमफ्राय इनस्टा आरो। मा होनो इउटुब नङा होमबा?
उ।
ओमफ्राय जायनि दारै नोङो
औ
फ्रिदम प्लेटफर्म नङा होमबा? जोंना प्लेटफर्म फ्रमनिबो गोनांथि जाया आगोलथ' नोङो मोनसे स्टेज प्रग्राम मायबा प्रग्राम दानियाथ' नों मबाइल सबाइलफोरावनो ससियेल मिडियानि थ्रयै मिथिहोनो हायो नङा होमबा? स'सियेल मिडिया निथ दारै आरो बहुद दा इनफरमेसन मोननो हायो जोङो टप जेरै दा जादोंबाबो जों फरना नुनो मोनो मिथिनो मोनो आरो ससियेल मिडियााया जोंनि थाखाय बुहुत खहाय मा होनोमा हेल्प खालामदों जोंखौ माबोरै जों इजि खालामदों जोंखौ कमिउनिकेसन खालामनो हानाय रायलायनो हानाय जगाजग जानो हानाय आरो जेरै जोंनि सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंखौ बहुद गाहाय होदो होआखै होनबा डिजिटेल जेरै जोंनो ओ जों सोलोंथाइखौ जों अनलाइन ओ म-मबाइल सबाइल इउटुब सिउटुबाव नायनानैबो जोङो मा होनो आंगो सोलोंनो सोलोंथाइ लानो हायो बुहुत दानिया इजि जादों फारसेथिं थिं आरो मा होनो खायसे जोंनो आगोलथ' जोंनिया नटिस सटिस बा स्कुलफोराव थांलाय नांगौमोन दानिया अनलाइन थ्रुयै ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो जोङो रिजाल्ट खायसे रिजाल्ट आरो इनफरमेसनफोरखौ मोनजोबनो हायो नङा होमबा?
अ बेजों लोगोसे आरो जोंनि ओ मा होनो? दावगाफुनाय जि आइजोफोरा खायसे आइजोफोरा ओ गावसोरनि मा होनो फालांगियारि बेपार खालामगासिनो बे फालांगियारि बेफार खालामनायाव ससियेल मेडि डियायानो बिसोरखौ माने बिराद जोबोरै हे हेफाजाब होदो आर' जेरै ससियेल मिडियानि जोहै नोंथाङा । बुंनो हायो आं बेफोरबायदि फालांगियारि खालामदो सोरबाफोर ओ बे गावसोरनि माने जि मुवा बेसाद खौ बायनो हागोन सोरबाफोर सोरनोबा नांगौफोर जायोबा जानो हानाय स' बेफोरबायदिनो माने ससियेल मिडिया बिसोरनि फालांगियारियावबो माने हेफाजाब होदों
उम एसे लोरिलाय
हेल'
खोनादोंना? अ खोनादो क्लियार खोनादों ना खोनायाखै भयसखौ?
औ क्लियार खोनादों।
क्लि क्लियार खोनादोना?
अ खोनादों दे खोनादों। हेल' आं हेलौ हेल'
खोनायाखै
बेजों दा खोनादों दे बुं
अ एडभान्टेजआनो जाहैबाय नङा होमबा जोंनिया गाव गावनिखौ जों ससियेल मिडियानि थ्रुयै
हेल'
माने मा होनगोन बेखो
औ बेफोरबायदि ससियेल मेडियाया जोबोर माने ओ‌ जोंनो जोंनि जोंनि जिउआव गोबां मदद होदों नाथाय बेजों लोगोसे गोबां जोंनि खहाबो खालामदों जेरै जोंनि गथफोरा उन्दैनिफ्रायनो ससियेल मेडियाजों माने सामलाय जानाय जाबाय जेरै गथफोरा उन्दैनि ओमफ्रायनो जानोबाथाय मबाइलखौ नायनानैसो जायो आरो फरायनो गोनांङाव फराया गोसोआ माने ससियेल मिडियायाव नुनाय जि खायसे ओम रिल्स भिडिअसफोरखौ गोसोखांबाय थायो आरो लोगोसे। गोबां जेरै गथफोरा फरायलाबानो बां जि जोंनि जाफुबाय थानाय रिल्सनि जि मुंदांखा रिल्सनि जि बेफोरखौ माने बानायनो लुुबैयो बिसोरो बेयावनो बिसोरनि। उन्दैयाव जि नांगौ रोंगौथि बेखौ रोंगौथिखौ मोननो हाया बिसोरो जायनि थाखाय बिसोरनि इयुनाव इयुननि थाखाय इयुन दावगानायनि थाखाय बिसोरहा गोब्राब जाहैगोन बे गोब्राबखौ जों दा नुनो मोनो। बेखायनो ससेल मेडियाया बिसोरनि सायाव गोबां गोहोम गोलैदों जिहेथु बिसोरनो जोंनि इयुन जोलै जुदि इयुन जोलैयानो जुदि जोंनिया बेफोरबायदि जायोबब्ला रोंगौथिखौ मोजांङै मोननो हायाब्ला ओ जों। उं जेरै जोंनिया ओ ससेल मिडिया इनफ्लुयेन्सार थायो बेफोरबायदिल जुदि बिसोरनि थांखिया जिउनि थांखिया ससेल मिडिया इनफ्लुयेनसल ल जानो नागिरोब्ला हब्ला ना डाक्टर ओंखारगोन ना इन्जिनियार। ना फोरोंगिरि ना प्रफेसार जेबो ओंखारनाय नोंङा बेखायनो ससियेल मेडियाया जोंनि इयुन जोलैनियाव इयुन जोलैनि सायाव जोबोर-जोबोर-जोबोद गोब्राब। गोहोम खोलैदों बे बे गोब्राब गोहोम खोलैनायाव जोंङो ओ खायसे नोंगौ। ससेल मेडियाया जोंनि आइजोफोरनि जि फालांगियारि जोंनि गथफोरनि ओ। ओ फोरोंनाय जि जोंहा गोब खायसे गथफोरा ओ गांबिर ओ मा होनो बेखौ एग्जाम होनो थांङो जेराव बिसोरो नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि मोननो थांङा खायसे जायगायाव। नाथाय ससियेल मेडिया जेरै इउटुबनि जोहै बिथांमोना फरायनानै गावसोरनि थांखिखौ जाफुंसार होनो हायो नाथाय बे मदद होनायजों लोगोसे ससियेल मेडियाया जोंनि। इयुन जोलैनि सायावबो गोबां प्रभाब होदों बेखायनो जों आंङो सानोखि गथफोरखौल बुंङालासिनो बिथांमोननि बिगोमाफोरखौ जे बिथांमोननि बिफा-बिमा बिथांमोनखौ गावसोरनि गथफोरखौ सामलायनो थाखाय जोंङो गासिबो माने-माने सोलोंथाइ होनांगोन जि गथफोरखौ माबायसा बैसोनिफ्राय जोंङो जोंनि ससियेल मेडियाखौ माबानो हायो। बेफोर बेफोरबायदिनो। बेजों लोगोसे जोंनि गोबां ओ फरायसाफोर दं जाय इउटुबखौ बाहायनानै गावनि थांखिफोरखौ ओ मोननो हादों बे थांखिफोरखौ मोननानै बिथांमोनहा गावनि नखरजों लोगोसे गावनि गामि ओनसोलनि गावनि हारिमु आं मुंदांखा खालामनो हादों बेखायनो ससियेल मेडियाया जोंनि थाखाय गोनांथि आरो गोनांथि गोनांथि बेखायनो जों दा गथफोरखौ बुजायनांगोन जे जों मा-मा बायसायै जों जोंनि ससियेल मेडियाखौ मोजांङै बाहायनांगोन। आरो माबायसा जों जुदि गाज्रि ओ‌ राहाजों जुदि बाहायोब्ला जोंनि बे ससियेल मेडियाया जोंखौ फोजोबस्रांनो हायो बेखायनो आं सानो बिमा-बिफायाबो बेफोरखौ नायनानै गथफोरखौ बुजायनो नांगोन आरो बेजों लोगोसे। जे ससियेल मेडियाया जि इन्टारनेट बेजों आं बुंनो सानो जि जोंनि ओ राव धोरोम हारिखौ बुहुम मुंदांखा जुदि फोसावनोब्ला ससियेल मेडियाया जोबोर गोनांथि। जोंनि राव जोंनि गाननाय-जोमनाय जोंनि ओम जि जोंनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ जुदि फोसावनोब्ला जों ससियेल मिडियाया जोबोर गोनांथि बेखौ आं जोबोर माने सानो। आरो बेजों लोगोसे आ जों नुनो मोनो ओ गोबां सुबुंफोरा ससियेल मेडियाखौ जोबोर गाज्रियैनो बाहायदों बेनि थाखाय आं सानोखि बे गाज्रि राहाखौ बाहायनायखौ होब। थानो थाखाय जोंहा माने जोंनि ओ सुबुं माहारिनि गेजेराव मोनसे ओ एक नंङाबा राइटस ओ मोनसे एक मा होनो सोरजिनांगोन जेराव। जोंङो ओ बिथांमोनखौ होबथानो थाखाय मोनसे राहा लानाय जायो बेनिसै बेखिनिखौनो आंङो बेनि दोनथनाय जाबाय।